हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
अ माथो खालामगाासनो नोंथांआ दा?
अ आंथ' दा ओरैनोसो दङ फ्रिनो
अ नंगौ नामा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां ह हेलौ नोंथाङा फ्रिबा मोनसे खोथा सावरायजागोन नामा नोंथांजों
फ्रियालाय फ्रिमोन नोंथां
औ बिदिबा दाथ' माइ गायखां गायखां जाबाय माइ गायखांनायनि उनावहाय माइया फिथाइ थायनानै मोननानै हानायसिम एसे गुवारै सावरायजागोन ना मा नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिबा एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ औ दे नोंथां
औ
दाथ' माइखौ गायखांबायना नोंथां?
औ औ सोरबा सोरबा गायखाङाखै सोरबा गायखांबाय नोंथां।
औ औ औ गायखांनायनि उनाव एसे हाग्रा जायो ना? हाजिरा होगोन सोरबा सोरब
औ
सोरबा मुलिबो सारो नोंथां औ नंगौ नोंथां मुलिस आरो एम्फौबो फैयो बोसोर लायै बोसोर माबा बोसोराव बेफोर थैनायनिबो मुलि सारो थां
औ नंगौ नामा नोंथां
औ औ जेला माइया मोननानै हाजानाय जायो बे समाव नोंथां हाजिराखौनो औ नोंथां हाजिराखौनो होनाय जायो जोंहाथ' नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां
औ मेचिनजों हायोबा खोनानो मोनदों आलाय सिलाय जासोगारो होननानै
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ औ नोंथां ओंखायनो मेचिनजों हाथ'नाय जायाखै जोंहा।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ औ नोंथां। उननि बोसोरफोराव मा जायो बेखौ बुंनो हाला।
माइखौहा औ औ
जोंनाव बिदिनो हाजिरा लायो सरनो रोगानो
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां नानै होजानानै जेला न'आव लाबोयो बे मेसिनानोसै आरो मारा होनो नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ औ मेचिनजों सावरि लिंनानै बारा होयो फाला
औ नोंगौ नामा नोंथां?
औ आजिखालि
औ औ औ
बे साव्रि लें द फयाव सोनानै खालामखायो नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
बिदिबाथ' मोजांसो नोंथां
औ औ नोंथां सावरिफोरनो बिदिनो ओंखाम जाहोनांगौ आरो नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां औ
ओंखाम बेदर जों बर'फोरनालाय जुमायबो होनांगौ
ए नंगौ नामा नोंथां?
आरो मारा होखांनायनि उनाव बे माइरंखौ जिगाबखौ माइहुं हुंनानै दोनो नोंथां जोंहा
अ नोंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां मोसौबो गैया नालाय नोंथां
औ औ औ
माइहुं हुंनानै दोनबाबो माइहुङाव मैखुन मोनजायो ना नोथां?
अ नंगौ नामा नोंथां जोंहाथ' बिदि हुंनानै दोननो रोङा नोंथां।
हुंनानै दोन नोंथां नोंसाबो
अ नोंथांनि बायदिनो सोलोंनांसिगोन मैखुन मोनजानाय बायदि
औ औ औ होनबाना मा औ‌ खोनादों
अ
नांखौ समावबो मोनबाय आरो मैखुनबो मोनजाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
फैसा थायोबानो गासिबो जायो होननायसो नोंथां आजिखालि
औ नंगौ नोंथां।
हाजिराबो माराबो गायनायबो हालौ बो
औ औ औ
फैसाल' नांगौ नोंथां आजिखालि हा नोंसिनिथिंलाय मादि?
जोंथिंथ' माइ हानाया जों फालाजोंनो हानाय जायो नोंथां।
नंगौना नोंथां।
बुंनो थाङो।
थाला हालायलायोबाथ' मोजाङानो नोंथां।
औ औ औ। हाला हानानैनो फोजोबनाय जायो आरो म थां
औ औ औ मोजां बिदिबा
खालाजोंनो जोङो माइखौ हाया बेनाव हानाय बैनाव हानो हानानै फाला बदल हानानैनो माइखौ थिखोनाय जायो। फ्राय बेनि उनाव सरनाय आरो रोगानायखौ हाजिरा लानाय जायो आरो नोंथा।
नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
मारा होनायफ्रालाय मादिथो नोंथांमोनथिं
जोंथिंथ' बिदिनो जोंथिं थिंजाय इदिनो जोंथिंबो मेसिनानो सोलियो नोंथां
अ
जोंनाबो इदिनो मेचिनजों मारा होयोबा इदिनो फाला बदल ओंखारलायो आरो फाला बदल ओंखारनानै माइखौहाय मेचिनावहाय सोनानैसो मेचिनजों माबानांगौ नालाय माइखौ साफा खालामनांगौ नालाय
औ औ नोंथां।
फाला बदलखौनो ओंखारो आरो जोंथिं बे मिसिंनाव सोनायखौबो
नोंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां फाला बदल ओंखारबाबो जेनेबा जों मेसिनाव मारा होनाया खस्थ' मोननाय जायो नालाय नोंथां जों ओंखाम जाहोलायनाय जायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
औ खोनादों नोंथां ओमफाय
बिदिनो सावरि बायदि जाहोयो आरो फाला बदलबाबो ओमफ्राय बेदर बिदिनो बेदरफोरखौबो बुर मानसि जेसिखि मानसि दङ मानो नायनानै जोङो बायो सय केजि सात केजि मानसि बुरजाबा दस केजि गाहाम बायो जोङो। ओमफाय आराम संनानै बयनोबो राननानै होयो आरो बयबो खस्थ' मोननाय नालाय संनानै ओंखाम ओंख्रि संसिगोन बिदिनो दालि जहल संसिगोन मालाबा सबाय जहल संसिगोन ओमफ्राय बिदिनो मोनबाथाय आराम बयनोबो समान राननानै होयो आरो मा औ नंगौ नोंथां
आरो माबा नोंथां आजिखालि माथो मेसिनजों मानसिबो फैफाखायो होननाय खोनादों।
अ बेखौ आंबो खोनादों नोंथां। ओमफाय दा जोंनिथिं बिदिया फैथ'वाखै नोंथां।
अ जोंनिथिं फैनाया फैबाय नोंथां।
अ।
दुर दामा गोसाथार नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां।
दामफोरखौ सोंदावनो हाया माथो।
बिदि न' गामियावहाय गाव गावबागाव जेनेबा फाला बदल ओंखारनाया आ बयबो ओंखारलायोबा मोजां जायो आरो नोंथां।
औ औ औ
औ
फाला बदल मोनबाथ' मोजां सोरबा बायदिया बुजियाना नोंथां।
औ औ बजियानोंथां। जोंहाथ' देग्लाय देग्लाय बाख्रिखौ सिफायजोबनाय जाबाय नालाय नोंथां मारा होखांनानै बस्थायावसो दाइरेक्ट सोखादों नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ औ नंगौ।
एन्जरा दिस्थाब खालामगासिनो नामा नोंथां बस्थायाव सोनायखौ
जेबो दिस्टाब खालामाखै नोंथां।
दिस्टाब खालामाबाथ' मोजाङानो। अ नंगौ नामा
अ नंगौ न'आव हाबनाय जायाखै ओमफाय दा बस्थायै बस्था सोखानाय नालाय नोंथां गोसोबानो हाननानै आराम बस्थाखौ लाबोखानानै फोराननानै फोराननो हायो आरो नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
नोंथांनिखौ खोनाफैयासै?
हेलौ
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ
औ औ खोनादों आं।
अ दासो खोनाफैबाय आं नोंथां। नोंनिखौ खोनाफैयाखैमोन नेटा एसे प्रब्लेममोन नामा।
थ' प्रब्लेम नङा नोंथां।
अ बिदिबा आंनानो एसे गोनो गोथो जादोंमोन खोमा नेटा नोंथां।
अ आं होनदों आरो बस्था बस्था सोखानाय नालाय नोंथां लामनानै लाम आराम थख लाबोना लामना नानै मिलाव हैनानै आराम जाखायो जोंना?
अ नंगौ नामा नोंथां।
बा दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां एसे खामानि ओंखारदों नोंथां।
दोन्नोसै दोन्नोसै मलाबा रायलायसिगोन।
औ औ दे दे।